औ औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
आं ओरैनो जिरायना दंलै। आयोदि औ जाखांबायमोन।
अ आं माने दिनै नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनोसो फन हरदोंमोन आं।
औ औ मा खोथा?
जेनेबा बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावब्ला लाव फान्थाव, जोगोनार बेफोर माने मैगं फोरनि आबादनि बागै आंनो नोंथाङा एसे खिन्था हरलाय। बेफोरखौ माने माबारै मावो। आरो माबारै मावोबा साबसिन जागोन।
माने लाव खौथ' माने। मा होनो बै-बैसाङावसो माबायो नालाय। बिनि थाखाय जोङो बैसां बानायगोर गोरनांगोन आरोना साफा बानायनि थाखाय लावखौ। उम बिनो आरोना।
औ आरो दस्रा दैस्रा मैगङा नोंथां।
आरो दस्रा मैगं जोंहाथ माने बांसिन आलुसो फैयो नालाय। आलुखौ बिदिनो दुबलियाव फासआव दुब्लिखौ एसे मोजांनो माने हाल एवग्रोबाय। ओमफाय मोनसे लाइन लाबाय आरोना। बेयाव एसे खोबाय आरो बेखौ आलु फोनो थाखाय ओमफ्राय बेयाव आलुआ रोदा थांना बेदरा आराम जाहैनायनि थाखाय आरो माने।
ओम
औ ओमफ्राय आं नोंसोरंबावगोन नोंथाङा
अ होमबा नोंथाङा आंनाव माबाफोर मैगंनि बागै सोंनोमोन नामा
आं नोंथांनाव माबायाव जोगोनारखौ सोंहनोसै दे
औ होनबा नोंथांनो आं जोगोनारनि बागै एसे खिथाहनोसै जेनेबा जोंहाबोथ' बिदिनो जोगोनार बारा मावा आरोना नोंथां बिदिनो नुलाबायदों खाथि खाला गामियाव मावलाबाय बेफोरखौ बेखौनो माने एसे आनन्दाज मोनदों आरो नोंथां दा खिथानसम होनबा आं नोंथांनिसिम जोगोनारखौ मारै गायो जोगोनारखौ गाय जोगोनारखौ गाय थाखायथ' गिबियाव जों हाखौ फोमोननानै लाग्रोनांगौ जायो जाहाथे बे जोगोनार गायगोन जायगाया गुरै जायोब्ला बेयावहाय जों बिदिनो बायदि रोखोमनि हासार जेरै गोबोरखि हासार आरो बिदिनो बायनानै मोननाय हासारफोरखौ खौ होनानै माने बे जोगोनार जा एरिया जायगायाव गायगोन बेखौ माने फोरा मोजां खालामनानै लाग्रबाय आरो ना हासारफोरा बेवहाय ओमफ्राय जों बावहाय जोगोनार बेगरफोरखौ माबाना होबाय गायनानै होबाय बिदिनो जेनेबा गोबां रोखोमनि दाथ' जोगोनारखौ आलदा आलदा मेथदै गायो बिदिनो खायसेया गोलावै लाइन लाइन प्लास्टिक होनानै गायो आरो खायसेया बिदिनो अ दखर दखर दखर हा जावनानै माने गायो आरोना नोंथां ओमफफ्राय बिदिनो गायबाय गायनानै बिदिनो जों नायबाय थानांगोन जोगोनारखौ एम्फौ जानाय बिदिनो मोसौ मैस फैनानै दा जाफैथों बिनि थाखाय जों सोरगिदिं जेवरा होनांगौ आरो ना नोंथां जेवरा होखांनानै बिदिनो जेब्ला जोगोनारा देरगोन मानलानो हमगोन अब्लाहाय जों जोगोनारावहाय बैसां बानायना होनांगौ आरो जाहाथे औवानि बैसां बायदिसिना दाथ' जेनेबा बैसांनि अनगाबो हायावनो मानला होयो जोगोनारखौ आजिखालि बांसिनानो हायावबो मानलायो खिन्थु माने दा समजों लोगोसे माने आबाद मावनायनि टेकनिकाबो सोलायलांगासिनो नालाय बिदिनो सोरबा सोरबा बैसांबो बानायो आरो ना ओमफफ्राय बिदिनो जोगोनारा जेब्ला फिथाय थाहैगोन अब्ला बे बांसिन मानसिफ्रा माने जोगोनार बिजौखौबो जानो मोजां मोनो आरोना आरो फिथाइखौबो जायो माने जोगोनारनि गासैबो बाहागोानो जाजोबो होनजायो नोंथां जोगोनारनै बिबार बिबारनिफ्राय लानानै फिथाइनिफ्राय लानानै माने गासिबो जेसेबां माने जोगोनारनि माबा दंना बे जाजाजोबो जोगोनार बिबारखौबो जों जेरै दाउदै बायदिसिनाफोरजों फाजि एवना जायो आरो जोग जोगुनार बिजौखौबो बिदिनो खालाबायनानै फाजि एवना जायो आरो फिथाइखौबो बिदिनो ओंख्रि जायो बायदि रोखोमनि जेरै बयलारजों जायो नाजों जायो अमा बेदरजों जा जायो माने गोबां गुबुन गुबुन बेदरफोरजों जायो आरो ना आरोहाय फारसेथिं जोगोनार बेगरखौबो जाबावसो नोंथां माने फोराननानै मुलि बादि आरोहाय जो जोगोनार बिगुरफोरखौबो बिदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा माने बिदिखौबो बाथोन हिसाबै देनानै जायो आरो ना माने मोनसेबो बुस्थुआनो गारजाया होनजायो आरो ना नोंथां जोगोनारनि माबाया आरोर जोगोनारखौ जोगोनारा जानोबो गोदै गोथाव आरो जोगोनारखौ आजिखालि हाथाय बाजारफोरावबो फाननानै माने गोबां रां खामायदों सुबुंफोरा बिदिनो जोगोनारखौ गायनानै जों माने गावनि न'खरनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौबो सुफुंनो हायो आरो फाननानै नोंथां फाननानै बिदिनो ज जोङो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मैगं महरै जोंनि समाजाव माने मजां खाथिबोगासिनो दा आरो औ जोगोनारजों लोगोसे दा गोबां गुबुन गुबुन मानलाग्रा मैगंफोरबो गाय यो जेरै थाइबेंफोर लावफोर बिदिनो बायदि गुबुन गुबुन हाथ' माने जोगोनारा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो ना गिदिर जादबो दं फिसााजाद बो दं आरो लाव बादि मडेलनिबो ओंखारबाय दा जोगोनारा माने गोबां गुबुन गुबुन होमबा नोंथांनोथ' आं जोगोननि बागै एसे खिन्थाबाय होमबा आं नोंथांनाव मोनसे मैगंनि बागै सोंसैलाय औ होमबा माने नोंथां बे दाथ' होनदों बिलाथि टमेट' बे मैगंखौथ' गोबां गोथाव मोनो मानसि जानो होमबा औ बे मैगंखौ माबारै गायो बिनि बागै आं एसे खिथावदोंनोंथाङा आरो बे जेनेबा मोनोब्ला मा माबायदि नुयो मा मा गाबनि जायो बेफोरनि बागै एसे खिन्थाहरदों आङो
औ-औ बिलाथिखौ गायनो थाखाय माने फार्स्टआव हाखौ एसे नरम खालामबाय आरो ना गुरै खालामबाय
औ
खदालजों जावबोयोना एबा जेरैखिाया माने गुरै खालामबाय आरोोना बेखौ हाखौ ओमफफ्राय बे हासार हायाव हासार होनानै हाखौ सानसे दोनबायबा दै होनानै दोनबाय आरो ना हाखौ हासारा हासारा एकदम मिक्स माने बेयाव जमा जानायनि थाखाय एकदम हायाव माने हासार मैगं माने मान बानायनि थाखाय ओमफ्राय बेयाव साननैसो थाना बेयाव बिलाइखौ फोबाय आरोना फोयनि उनाव एसे सम लायो बिफाङा देरनो थाखाय बेलाहैया ओमफ्राय देरनायनि उनाव खौ आबदार लानांगोन गेजेर गेजेर दै होनांगोन हासार एसे एसे होबाय थानांगोन आबदाद लानानै फबाय थानांगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बिदिनो बिस दिन एबा फन्द्र' दिननि उनाव बिनिफ्राय फिथाइ ओंखारसिगोन आरोना फिथाय फिथाय ओंखारनायाव फिथाइआ गोजा माने गोजा एकदम मा होनो बेखौ समायना नुयो आरोना गोजाना
औ
ओमफ्राय जानायावबो बिराद गोथाव आरोना बे फिथाइआ ओंख्रिजों ओंख्रिजों जानोबा ब्रयलारजों जानोबा बिराद गोथाव जायो आरो ना गेलेैया नाजोंबो गोथयो गाससिबो बेजोंबो गोथाव जाखायो माने बे
औ
जोगोनारखौ नायोबा बे जोगोनारा माने मैगंल' नङा
औ
फिथाइ सामथायाइनि फिथाइआवबो लाफायो आरो ना माबाखौ मा होनो बिलाहिखौ औ बिलाहिखौ
फामथाइनि माबायावबो लाफायो गोथाङैबो जानो हायो बेखौ गोथाव जायो आरोना बेयो आं बेखौनो होनसै दे नोंथां।
अ होनबा जेनेबा नोंथांमोनहा मा मा मैगं गायो न'आव?
जोंना न'आव बारा मैगं फोनाय जाया होमबाबो जोंहा न'आव बेनो बेलाथिखौ गायो ओमफ्राय बानलु गायो आलु-आलु गायो
औ
जोगोनार, बहल बेफोरखौ गायो आरोना
अ बिदि आरो ना?
ओमफ्राय आंबो नोंथांनाव मोनसे सोंनो
औ दे
नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानो बयनिफ्राय गोथाव मोनो माने?
औ होनबा आं-आं गोथाव मोननाय ओंख्रि होनोब्लाथाय जेनेबा बिदिनो नारजि-नारजि दोलो अमा बेदर होनजायो आरोना नोंथां।
औ औ
होनबा बे नारजि दोलोआ थ' जोंना मिथिखायो मा मैगंनिफ्राय जायो बे थ' जेनेबा फाथो मैगंनिफ्राय जायोना नोंथां? गिबियाव जेनेबा फा औ फाथोखौ फोरान गोरबाय सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला फाथोआ गेस्रेम गोरान रानबाय अब्लानो बे खौहाय जों नारजि ओंख्रि महरै संनानै जानो हाबाय आरो। उम, गिबियावथ' नार्जि ओंख्रि संनो थाखाय जों नार्जि बिलाइखौ माबा गोरनांगौ जायो दैयाव सोमगोरना दोननांगौ जायो बिनि उनावहाय जेब्ला दैयाव सोमनानै बे रूइगोन अब्ला बेखौ फास्टआवहाय अमा बेदरखौ एवग्रोनानै एक्सट्रा दोनगोरबाय बिनि उनावहाय जों नारजिखौबो बिदिनो फोमोनबाय रुनानै बिदिनो खारै बायदिसि ना संख्रि-बानलु होनानै ओ नारजिखौबो माबाय फोमोनबाय। उनावहाय ओ बेदरखौ बे नारजि ओंख्रियाव माने ज' होदेरबाय आरो ना नोंथां। बिनि उनाव बेहाय बिदिनो गोथाव आदब खायदा बाहायनानै संसिगोन संख्रि-बानलु गासिबो औ होनानै जोबोद माने मिलौदो जायो आरो ना नोंथां। गोखाबो जायो एसे खिन्थु माने जोंनि बर'फोराहाय माने बे नारजि ओंख्रि होनोब्ला थै सोमलायो आरो ना।
उम बर'नि ओंख्रि नोङो
औ
औ
नोंथाङालाय मा मैगंखौ माने मा ओंख्रि
आङो आंनि ओंख्रि गोथावा जाहैबाय ओंख्रियाथ' गोथावखौ बिराद गोबाङानो गोथाव मोनो आरोना होमबाबो
उम
मा होनो लाइखौ आं बिराद गोथाव मोनो आरोना लाइ होनबाथाय माने लाइजों अमाजोंबाबो बिराद गोथाव जायो। लाइजों अमाजों रुनानै जाबा आं बिराद गोथाव मोनो आरोना बेखौ।
आंबो गोथाव मोनो नोंथां लाइ अमाखौ। औ
बेनो आरो ना नोंथां।
नोंथां होमबा जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा दिनै?
औ दे दोनथ'नोसै दे